औ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
अ नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय
औ औ औ
नोंथाङा माने आंनो एसे फोरमायनांगौ जे दैज्लां आरो मेसेंनि आबादनि बागै एसे हायोबा गुवारै फोरमायना होदो आरो
औ औ हागोन हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो ओ
आं फोरमायनायनि सिगांं नोंथांनि जा नोंथाङा आदार सानजौफुनि बेखौ जाबाय नङा होमबा नोंथाङा?
औ औ जाबाय
औ औ औ ओ मोजाङानो ओ दैज्लां आरो मेसें बोथोर थोरनि आादनि सायाव नोंथाङा आंखौ फोरमाय होदों नङासै होमबा?
औ नंगौ औ
बेनि सायाव आं फोरमायनोसै ओ जोंहाथ आबाद होनना बुङोबा दैज्लां बोथोराव गुबै जोंहा माइ गायनाय नङा होमबा?
औ
औ बेखौ जोङो माइ गायनायखौ जों गुबैयै जोंनि दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै जों सानना लायो। ओ मानो होननो बा जोंनि गुबै माने थांना थानाय राहाया जाबाय ओंखाम नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो ओ दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद मावो
ओ
ओ बेबायदिनो जोंहा गोबां माइ थायो नङा होमबा
ओम
ओम बेफोरबायदि जोङो माइनि आबादखौ जोङो मावनाय जायो लोगोसे मैगं थाइगङावबो जोंहा गोबां माने दैज्लां बोथोरनि आबाद दङ ओ ओरैहाय बुंनो थाङोबा जोङो दैज्लांनि माने ओ लाव दङ खुमब्रा दङ फाने लाव दङ जिं खा बेबायदिनो जोंहा गोबां माने दै ज्लाङावबो माने मैगंनि आबाद मावनाय जायो आरो
ओम
ओ बेफोरखौनो जोङो ओ गोबां जोङो खामानियाव बाहायनाय जायो जानाय जायो लोगोसे फाननाय जायो हाथाय बाजारफोराव नङा होनबासै नोंथां
ओम ओम नंगौ
औ आरो मेसें बोथोरनि होनना बुंबाथ जोंहा मेसें बोथोरावबो दङ दोंनाया गोबाङानो दङ मेसें मेसें बोथोर होनना बुङोब्ला जोङो जेरै बेसरखौ जोङो गुबैयै जोङो फोनाय जायो
ओम
थाव जानो थाखाय बेबायदिनो जोंहा गोबां माने ओ आबाद दोंसोयो
ओम
दोङो आरो माने जेरै माख्राय साख्राय बेबायदि गोबां दङ
ओम ओम ओम
बेफोरबाय बैफोरो जेनेबा दैज्लां मेसेंनि आबादफोरखौनो जोङो ओ फोनानै जोंनि नांगौ जोंनि जिखिनि नांगौ जायो जोंनि ओ थांना थानाय राहायाव जेरै जोङो ओ संख्रै
ओरैबायदिनो जोङो नांगौ जेनेबा आथा मैदा बेफोरखौ जोङो माने बायना जानो हानाय जोंहा मोनसे मुलाम्फायाव फैयो आरो नङा
ओम ओम नंगौ नंगौ
जेरै आबाद होनना बुंनाय लोगो लोगो माइ आबाद माइ आबादखौ जोङो गोबां फानो नङा होमबा ओ दिनैनि उनाव जोङो माइ होनना बुंबाथ' दिनै माइआ माने आदस' बा दाइनजौ बा स्निजौ बेबायदि राङाव मनसेयाव आरो फानजायनाय जागासिनो दङ नोंथां
नंगौ नामा
ओ नोंथांमोननिथ' बेबायदिनो माइफोरनि आबादखौ मावो दासान्दै नङा होमबा नोंथां
नंगौ औ मावो मावो
गुबैयै जोंनिया दैज्लां बोथोरनि होनना बुङोब्ला माइ आबादा
नंगौ उम
औ जोंहाथ' नोङो माइ होनना बुंनाय लोगो लोगोनो गोबां ओ माइ थायो।
उम
जोसा माइब्रा रनजितआनो जा माबायानो जा ओमफाय बेबायदि गोबां माइ थायो।
उम
जोङो हाइसे माइखौ जोङो मेसें बोथोरावबो गायो।
गायो गायो औ
बरा माइ होनना बुङो बेफोरखौनो जोङो मेसें बोथो थोरावबो गायो जोंनिथि गोबां माने बरा माइ गायो आरो मेसें बोथोराव
औ औ औ
नोंथांमोननिथिबो गायोबो जानांग नङा होमबा नों
औ गायो गायो नोंथां गायो
दाथ' दैज्लां बोथोर गोबां माने मुंनि आबाद गायो माने माइ आबाद बेबायदि आरो दा बेफोर माइखौनो जोङो फाननानै जोंनि नांगौ बेसाद जोंनि जिखिनि नांगौ मानसि जोङो जिउ बुंनायाव बेफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो आरो मा होनो गोबां ओ सुफुंना लानो हायो जोंनि नांगौ जिखिनि जोंनि बेसाद बेफोरखौ जों लानो आरो मेसें बोथोरनि आबाद जेरै जोंनो नांथारगौ आलु आलु नांगौ जोंनो पियास नांगौ बानलु उम गोबां दङ लेस्रा दङ भेन्डि दोङो
औ
बिदिनो जोंहा गोबां माने आबादखौ जोङो जानो थाखाय नांगौ जायो। बेफोर बुंनो थाङोब्ला गुबैयै बेफोरबो माने दैज्लां बोथोराव मावजानाय दोङो आरो नङा होमबा
दङ दङ नो
जेरै जोङो आलु होनना बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि बे ओनसोलाव माने मेसें बोथोराव गायनाय जायो नाथाय गुबुन ओनसोलाव बा गुबुन जायगायाव हमना ला नोङो सिलंफोरावनो हमना ला
औ
बेफोरबायदि जायगायाव माने ओ आलुफोरखौ माने गोजौ ओनसोल जायगायाव दै गोयै जायगाफ्राव बेफोर आबादखौ माने ओ दैज्लांफोरावबो मावजायो आरो बेबायदि गोबां नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ औ
आङो गोबां नोंथांनि सेराव आबादनि बागै सावरायबाय ओ नों बे जेनेबा हमना ला ओ दैज्लां आरो मेसें बोथोराव मा आबाद माव मावनो माव मावबावो नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोल आरो बेफोर ओ आबादफोरखौ ओ फाननानै मा मुलाम्फा मोनो आरो बै मुलाम्फा मोननाय रांखौ जोङो बबे बबेयाव बाहायो बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा?
अ औ औ ओ ओ दानियाथ' जो आबाद होननाय लोगो लोगो माने दैज्लां दैज्लां मेसें एसे बासिनो गोब्राब जाहैबाय आरो। मानोना दानिया आथिखालाव माने फोथारखौ रावबो बिदिनो लान्दां दोनला।
औ औ औ औ औ।
एसे हायो बायदि बायदि आबाद माने मावगासिनो थायो। लोगोसे बांसिन मेसेंआव आगोल जेरै थायोमोन आगोलनि दिनाव लान्दां लान्दां फोथारा नाथाय दानिया आलु, बेसर बेफोरखौ मेरला गोबां नुनाय नुनो मोनो आरो। ओ लोगोसे ओनसोलफोराव जि जिखिन जा ओ मेसें बोथोराव हमना ला बेसरा एसे गोबाङै नुनो मोनो दानिया माने आबादखौ रावबो बिदि खालि दोनथ'ला उम जेरै थिंबो माने सोरगिदिं गोमो गोमो बिबारजों बुंफबनाय थायो। ओ जोंनि आबादथिलि एबा फोथारफोरा ओम एसे नुना एसे रं-रंजानाय मोनखाङो। लोगोसे ओजोंथ' जिंखा थाहैबाय मेसें नि आरो आलु, जिंखा। ओजों लेस्रा
औ बेफोरखौ जोङो फाननानै जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव जों माबायदि मदद मोननो हायो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो नोंथाङा?
अ अ अ बेनो अ मोजां सोंथि सोंदों नोंथाङा। ओ बेफोरखौ फाननानै हाजासे ओ एसे हाजासे माने नांगौखिनिखौ जों सुफुंनो हायो मानोना जोंनि ओ जेरैहाय माने खरसा जानाय लोंनायनि गेजेरजोंनो एसे थाव संख्रै लोगोसे माइरंआथ' जोंनिया दैज्लांनि आबादावनो थाफाजोबबाय। माने माइ दुलिफोरा एसे बुंफबना थाखाबाय लोगोसे जोङो दालि सालिफोरखौ दालि हमनाला ओ गाननाय जोमनाय सयाबिन हमना ला बिदिनो बायदि बायदि थाव बेफोरखौ बायनायाव एसे माने सहाय माने सहाय सुबिदा जायो आरो। जोङो जोंनि जोंनि ओनसोलाव
औ
हेल' खोनादोंना नोंथांङा?
औ नोंथां खोनादों आदसा नोंथांमोननिथिं ओ बेबायदिनो हेलौ नोंथांमोनथिं ओरैनो बे बायदिनो ओ ओनसोलाव जेनेबा ओ जेरै सबाय दालि मेसें बोथोराव दैै जेरै सबाय दालि खाला दालि मुस सुर आरो जेरैहाय नोङो सिबिं मटर बेफोरखौ ओ फोनाय नोंथांमोननि थिं मोजाङै बुंनांगोन नामा माबायदि फैयो नोंथांमोनथि
अ जोंनिथिं फोनाया बेनोथ' ओ जोंनिथिं इसे आं नुनायाव एसोब खम नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि आबादखौ मानोना जोंनि जोंनि ओनसोलाव बेसर आरो आलु बेफोरखौ एसे बुरजा बुरजा नुनाय जायो आरो फोनायखौ बेफोरथ'आ बेफो फोराबादा इसे नाथाय दा एसे एसे जौगानो हमदों एसे एसे बारायनो हमदों बेफोर आबादा बेनो ओ नोंथां
गोबां आङो बेबायदि जोङो बेफोर रांदोंनो जोंनि नांगौ जिबेसारफोरखौ सु बुंनाय नुवासै नोंथां हेलौ औ बेबायदिनो जोङो गोबां जोंनि नां गौ जिरादफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो जिखिनि बेसाद नांगौ जों बेफोरखौ लानो हायो बेबायदिनो गोबां दंसै बा मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर होनना होनबाल' जोङो दिनैनि दिनाव गोबां माने आबाद मावनाय जायो ओ जोंनि खाथि खालायावबो बेबायदिनो गो औ दे बुंलाय नोंथां
औ नोंथां माने जोंनि माने बोथोरखौ लानानैबो मावनाय जायो आर रो खायसे जोंनिखिथ' दैज्लां होननाय लोगो लोगो दैबाना आरो लोगोसे अखा बांखा जानायनि जाहोनाव खायसे गोजौ हानि गोजौ हाब्लाबो बेयाव मेसेंनि मेसेंनि माबा मैगं थाइगंखौ फोनाय जाया आरो नाथाय खायफा खायफा ओनसोलाव हायो बायदि मोनो हाय हानायखौ नुहरो माने आं नोंथांमोननिथिं माबायदि बिदि ओ मेसेंनिखौथ' मेसेंनिखौ दैज्लाङाव हाया खोमा न'
औ बेदिनो नोंथां जोंथिं माने गोजौ ओनसोल एसे खम नालाय ओ जोंनि थिबो माने बे मे दैलां बोथोरनि आबाद मावनाया एसे खमखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो ओ नाथायबा जि मेसें बोथोरनि आबाद बेखौ मेसेङाव नुनाय मोनो खिन्थु नाथाय मे दैग्लां बोथोराव जा माने दै गोलैनाय स' जायो नङा होमबा अखा बांखा हाबाय थायो बेबायदिनो एसे खम जायो आरो जोंनिथिं नोंथां
अ नोंथां ओ दा दा दाथ' सानजुफुंनि आदारखौ जाखांबाय खोमा न नोंथां
औ नोंथां जाबाय जाबाय जाबाय
अ आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं दासान्दै
औ नोंथां औ औ औ
औ आं माने मेसें आरो दैज्लांनि एसे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिना गो-गोबां गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां औ औ
अ अ दा नोंथां आं एसे दोनथ'नोसै नामा फनखौ
औ नंगौ नोंथां नंगौ साबायखर नोंथां
दे दे
दे नोंथां दे